औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
दा ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दङ जिरायनानै
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना होमबा
औ फ्रि दङ नोंथां फ्रि दङ
अ नोंथाङा फ्रिब्ला माने नोंथांजों मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो आं सावरायनो होननानै
औ दे हागो हागोन दे हागोन नोंथां
होमबालाय नोंथाङा ओ माइ आबाद मावनायनि स- सायाव एसे ओ सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन औ गिबियाव जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियाव मा मा होनो माइलिनि खोथा दङ माइलिखौ जोङो बस्थायाव सोमनानै दोननांगौ हरनै बेनि उना- नाव हरनै सोमनानै बोखांनानै जोङो ओ दुब्लिखौ हालौवना लाग्रोनांगौ आरो फोमोननानै लाबोनांगौ बिनि उनाव बेवहाय जोङो फोनाय जायो फोनानै बिदिनो सैद' फन्द्र दिननि उनाव ओ खिलियो खिलिनानै उनाव जोङो बे देरोबा बेखौनो खोथिया होननानै बुङो दा बे खोथियाखौनो जोङो फुनानै ओ गिबियाव जोङो गायनो थाखाय हाखौ फोमोननानै लाग्रोजोबनांगौ आरो दा जेब्ला हाया मोनो अब्ला जोङो खोथियाखौ थुनानै गायनाय जायो आरो। जेब्ला जों गायखांगोन गायखांनायनि मास मोनथाम बा मोनब्रैनि उनाव बियो माने देरनानै जौनानै उनावहाय बिबार बारहैगोन बिबार बारनायनि उनाव फिथाइ थायगोन, फिथाइ थाइनानै जेब्लानाखि मोनहैगोन अब्ला जोंनि माइया मोनोब्ला जोङो नबेम्बरहालागै हायो आरो। नबेम्बर हालागै हानानै जोङो मारा होनानै बिनि उनाव ओ माइ गुथ थिखौ जोङो माने ओ फोराननानै बाख्रियाव सोनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
उम औ ओरैनो नोंथाङा ओ मा माइ मा मा जोलै माइलिखौ मिथिनो मोनो ओरैनो नोंथाङा? माने आंनि सोंनाया बेनो नोंथांमोननि औ नोंथांमोननिथिं मा मा माइ गायो?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां ओ गोबां बेबायदिनो रोखोमनि माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै रन्जित जा फरिमल इदिनो जोंनियानो बिदिनो जोसा माइ माइ आरो माइब्रा बेबायदि गोबां माने गायनायखौ जों नुनो आरोना नोंथां।
औ।
जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव बो गायो जेरै फार्स्टआवहाय जोङो माइखौ बेबा जोङो। जों सोमनानै जों माइलि ब'नायो।
औ औ नोंगौ औ। ओ नोंगौ।
बिदिनो साननै एबा सानथाम दोनसिगोन दोनखांनायनि उनाव बेबायदिनो जों एवनानै दोननाय खोथिया तिलियावहाय एबा जों आरो बिबदिनो टेक्टरफोरजों एबा मोसौ फोरजों जों हालौनानै बे बिदिनो जों बे माइलिखौ जों सारनानै जोङो बिबदिनो सप्ताथाम एबा मास मोनसे दोननानै जोङो। बेबदिनो जोङो उ उनाव बेवहाय जे बेबदिनो खोथिया लावोब्ला जों फुनानैहाय बेबदि जों बेजोंनो माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ औ
औ जों माइ गायोब्लाथ' जोंहा गोबां बिब्दिनो ओ मानसिफोरनि थाखाय जोंहा गोनां नङा होमबा नोंथां?
औ नों नोंगौ नोंगौ। दा नोंथां जों नुनो मोनोमोन आगोलनि समाव। औ दे। दे बुं नोंथां दे।
औ
बुं दे नोंथां बुं
बे दा दायो नायोब्ला माने गोदोनिफ्राय दानानै दासिम नायोब्ला जों माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना माइ गायनाय। नि ओ बेबादि हालेवनायावनो होन बेबायदिनो जोंहा गोबां माने फास्ट जाबोबाय आरोना। जों सिगांथ' बांसिन मोसौजों एसे हालवोमोन नङा होनबानो
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
दायोहाय जोङो माइ गायोब्लाबो जोंहा बेबायदि मेचिनफोर ओंखारबाय‌। जोंङनो बांद्राय बेबदिनो मानसिफोरनि थाखाय जों आइजोफोरनि थाखाय बांद्राय। गोनांथि नंला
नोंगौ।
बेबायदिनो माइ हानाय समावबो गोबां बिदिनो मेसिनफोर ओंखारना। फैबाय जों माने गोरलैयैनो। जों खामानिफोरखौ जोङो गोख्रैनो मावफुंनानै जों लानो हायो आरोोना आरो बे बिदिनो गोबां माने जोंखौहाय बेबायदिनो हेफाजाब होदों आर ना जों सिगांखौ नाय सिगांथि गोदोखौ नायोब्लाथ'। दायो गोबां माने जों सोलायनाया
सोलाय सोलायबाय आरो औ टेक्न'ल'जि इया माने दावगाबाय आरो ना।
औ औ
ओ जोंथ' आगोलाव बिगासे हाखौ जोङो गायनांगौ जायोब्ला मास मोनसे गाहाम लायोमोन नङाहोबा नों थां जोङो दा ट्रेक्टरजों हालौवनानै बा पावार टिलार बेफोरजों हालेवनानै जोङो मास मोनसेन जाय जाय सातदिन दस दिनजोंनो जोङो आजिखालि गायनो हासै नङा होनबा नोंथां माने गोख्रैसिन जाबाय आरो ना दानि जेनाखि माइ गायनायफोरा
औ
आरो दाथ' जोङो मानसिजोंसो गायो नङा होमब नोंथां?
औ औ
थ' ओ नाथायबा आजिखालि मेचिनजोंबो गायग्रा ओंखारबाय होनदों नामा नोंथां ना।
औ औ नंगौ
माइखौ आरो माइ हाग्रायावथ' आजिखालि नोङो मसिनजों मेचनजोंसो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां। ओ दा बे हिसाबै जोङो नायोबा माने माइ गायनाया आजि दानि जुगाव माने इजि जानानै फैबाय आरोना नोंदां?
औ
औ लोगोसे ओ नोंथाङा ओ बे माइफोरखौ जोङो जेब्लानाखि फानहैगोन बैफोरनि दाम फोरखौ महनाव बेसेबां बेसेबांसो मोनगोन जेनेबा रनजितखौ बेसेबां मोन आरो जोसा सा लोगोसे माइब्रा बेफोरनो बुंङो दामा बेसेबां बेसेबांसो जाहैगोन नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
औ आंथ बेबाय बेनि बाग्रै बांद्राय मिथिया मिनथिनाया होनब्लाबो जेनब्ला आं मोनथि बे बायदिखो आं बुंनोसै आरो‌ नों
औ दे दे औ
औ जों बांसिन दाम होनोब्लाथ जोंहा दायो बेबदिनो माइब्रा एबा जोसाया दामसिन
औ
बिदिनो खन बांसि जों बेबायदि जेनेबा माइब्रा एबा जों जोसाफोरखौ बांद्राय बिब्दिनो कुवनटेलाव फाननायखौ जों नुनो मोना।
औ औ
सिन माइ माइरं बेबायदि सौनासो जों फाननायखौ जों जों नुनो मोनो औ आरो बेबायदिनो खुन्टेल हिसाबाव फानो होनोब्ला बेबायदिनो जों जाग्रा माइरं बेबायदिनो रन्जित परिमय जानिया बांसिन बेफोरखौ जों फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना खुन्टेल बे दि मन हिसाबाव बिदिनो कुन्टेलाव बेबायदिनो ओ सो बेबायदिनो पसिसस बेबायदि आरोना आं आं मिथिनाय मथेबा आरो
औ औ औ
औ
दा जोंना माइब्रायाथ जोंङो फिथा जानायावबो बाहायो लोगोसे जोंङो ओ मा सौराय जानाय ना मा होनोमोनलाय थांखौ जोंङो दमासियाव जायो बेफोराव जों बेखौ बाहायोना दा ओ दा नोंथाङा जे फिथानि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा
फिथा औ जोंथ' फिथाखौ बांद्राय जों बाहायबाय थाया नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ
जों एबा जों माबा मोनसे जोंङो बेबायदिनो फेस्टिभेल एबा जोंनि माबाया
औ
जानाय सान बेफोराव जों बां बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
मास एबा गोबां बेबायदिनो गावबागाव माने
औ ओरै द दमासि ओरै माग दमासि जे बर'नि जेबा ना नोंथां दङ' औ मागो मागो होनना
बेफोरावहाय जों जानायखौ
जों जायो औ जायो बांसिन बर' हिनजावफ्रा फिथाखौ सावो आरो ना नोंथां ओरैनोथ' जोंनो फिथा सावनो थाखाय सिबिं सिबिं नांगौ नङा होमबा सिबिं ओम- फ्राय मिथाइ लोगोसे सिनि बेखौ मानि सिबिंखो एवनानै देनाय जायो राना आय आरोना नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव नार्सनि एसेनोसै मिथाइ नोसै बिनि उनाव जेब्लानाखि जोङो फिथा सावगोन फिथा सावनायावथ' जोंनो ओ आगोलाव घाहारायाव सावोमोन जोङो नङा होमबा नोंथां माने खुरैयाव जोङो मानानै ओ खुरैसे होनानै अनखौ अनखौ देग्रोनाय जायोना नोंथां मानि माइरंखौ खौ जोङो देग्रोनाय जायो जायखौ जोङो अन होननानै बुङो बेनि उनाव जोङो फिथाखौ सावनाय जायो आरोना नाथाय जों दा नुनो मोनोमा प्रेसार कुकाराव जोङो फिथाखौ बांसिन सावनाय नुसै नङा होमबा नोंथां प्रेसार पार मोखाङाव
उम
दा बे हिसाबै नोंथाङा फिथा जानाय फिथाखौ जानो माबायदि मोनो ओरैनो
ओ फिथाखौथ' जानो मोजाङैनो गोथावनो नांङो औ बेबायदिनो सिबिं एबा नारि- खल लगायनायखौ माने जानो हाय मोजां मोनो आरोना। बांसिन नारेंखलनिखौ मोजांसिन मोनो।
औ औ औ।
आंनि मथेबा आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ।
दा अब्ला जोङो माइ गायनायनि सोमोन्दैथ' गोबां रायलायबाय नोथां ना ओ जोङो साफ्रोमबो बर' बर'ल' नङा ओ गासिबो हारियानो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामाव बें-बेंगल लोगोसे माखासे स्टेटफ्राव नोङो ओ माइ आबाद मावनानै ओंखाम जानानै बांसिन थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां? जेरै पानजाबाव जोङो रुटि जानायखौ मोनो। ओरै साउथनि साउथाव जोङो मोनो ओ मा मा जानाय होनो बिसिनिखौ नोंथां साउथनि जानायखौ?
ओय आंबो बांद्राय मोनथिला।
होमबा नोंथां गोबां रायलायबाय जोङो सावरायबाय नङा होमबा?
औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय होनबा नोंथां।
दोन्थ'जासिगोन ना नोंथां होमबा? औ दे दे दे गोजोन्थों।